अ खोनाबायना?
औ खोनादों। द ज ला ग
नोंथाङा माबारै दं? ना
मारै दङ?
अ मोजांङैनो
ओम आंबो थिगानो दङ।
औ
ओ होमबा जोङो दिनैहाय। मा होनो दावबायनायनि सायावहाय रायलायगोन ना?
औ
आं नोंथाङा दावबायनो मोजां मोन ना?
औ मोजां मोनो।
ओ खोन्थानो हागोन ओ अबे अबेयाव नोंथाङा थांखो दासिमावहाय? माने ओ थांनानै ओखाय नों माबायदि मोनदों?
औ आङो बिदिनो गोबां जायागायाव बेरायबाय बेरायनाया।
उम
बिदिनो बिनि गेजेरावनो गुवाहाटियाव एसे थांबाय थानाय जासिनो आरोना। बेरायनो औ
जेनबा दावबायनायजोंहाय माने दावबायनायाथ जोङो जोंनि बेलेग बेलेगहाय जायगायावसो थाङो नालाय। माने बेरायनानैहाय जोङो एसेबाबोथ गियान मोनोना। ओमफ्राय हायो। नोंथाङा जेनेबा ओ दावबायनो थाङोब्ला बै दावबायनो थांनायावहाय थांनो थाखाय। मा मा सांग्रांथि जानांगौ माने दावबाय हैैनायाव बेनि सोमोन्दै मा सानो? जुदि नोंथाङा जोंनि दाबसे जायगानिफ्राय नोंथ' बेलेग जायगायाव थांगोन ना ओमफ्रायहायो बेवहाय नोङो माबायदि ओ सांग्रांथि जानांगौ होननानै नों सानो? खोनाबाय?
औ खोनादों।
जेन'बा लामायाव सामायाव ओ नों थाङोबाथ' ओ जेन'बा गिनांगौ जानानै फैयो नालाय अबे बा सिखावफोरबो लोगो हम नो लोगो मोननो हागौ आरो अबेयावबा थांनायावहाय नोङो मा होनो? ओ बेलेग मानसि मोजां थाजोबा नालाय। बिनि थाखायनो बे फोरखौबो गिनांगौ जानानै फैयोना। ओमफ्रायहायो जुदि नोंथाङा बेनिफ्राय जुदि नोंनि न'निफ्राय जुदि बेलेग जायगायाव थाङोबा जेन'बा बेनि सोमोन्दै बै जेराव नों जायगायाव थांगोन बिनि जायगानि सोमोन्दैथ' एसे मिथिग्रोनानै लानांगोन ना। ना? सांग्रां जानांगोन बाहाय थांनो औ। ओमफ्रायहायोथ' नोङो अजोंहाय थांनानैहाय ओ माबायदि ओ जेन'बा हजोंनि मानसिफ्रा माबायदि ओ बेखौहाय नोङो सांग्रां जानांगोन आरो नों माबायदि हजोंहाय थांनानैहाय जेन'बा नोंनि सायाव मानसि फोरा माबायदि बिहेभ खालामो माने नोंजों माबायदि आखु देखायो बेखौथ' नोङो ओ नायनांगोन ना ओमफाय औ नों जेन'बा बेरायनानै थाङोबा जेन'बा बेरायहैनो थाङोबा माने दावबायोबा ओ दावबायनायाव जेन'बा ओ नोङो माबायदि माने मा मोननाय मोनो? जेन'बा माबाफोर दावबायनायनि गेजेरजों माबा मुलाम्फाफोर जानाय नों मा सानो? जेन'बा
ओ दावबायनायनि गेजेरजों जों माने ओ जोङो बाथ्रा मिथिना मोननो हायो आरो
अ
अ ओमफ्राय बिदिनो एनभारमेन्टफोरखो अ उम
ओमफ्राय जेन'बा हजोंहाय ओ गोदान गोदान जायगा मोननो हायो। आरो गोदान गोदान मानसिफोर लोगो मोननो हायोना ओमफ्राय हायो।
मोनो मानसिफोरखो।
सोमोन्दै मिथिनो मोनो। गोदान गोदान मानसिफ्रा माबायदि। दि मानसिफोरनि आखुवआ जेन'बा नोङो बेलेग जायगायाव थांबाय ओ गुबुन गुबुन जायगा हिसाबै मानसिनि साननाय हनायाबो बेलेग बेलेग जायोना। जायगा हिसाबै आलादा आलादा जायो। बेफोरनि गियान मोननो हायो आरोना जोङो मानसि। फोरनि सोमोन्दै मोनथिनो हायो। आरो जायगानि जेन'बा जाय ओ बेलेग जायगायाव जोंनि जायगायाव माबायदि आरो। जोंनि अनगायै बेलेग जायगायाव माबायदि बे गियान मोननो हायो आरो। आरो गोदान गोदान मानसि। मानसिफोरजों रायज्लायनानै ओ एसेबाबो साहस बारायोना।
औ औ बारायो।
बारायो आरो स्मार्टसिनबो जायो मानसिया।
औ।
नोंथाङा दासिमाव ओ मा होनो। बबे बबेयाव बेरायहैखो माने।
बारा गोजान थांफेराखै शिलंफोराव थांनो मोनबाय।
औ।
सिलं धनबस्क' मिउजियामाव थांफेरबाय। ओमफ्राय बिदिनो। बे सिलंआव चार्च दोङो दि मोनसे।
गिर्जा बेयाव गोदोर। बाय ओमफ्राय ओ ओरैनो खाथि खाला। फोराव बेरायहैबाय आरो बारा। गोजान गोजानाव थांनो मोनद्रायाखै।
उ। ओरैनोथ' जोंथ' बेरायनायजों नोंथाङा मा मोनो होननानै सानो जेनबा। मानो बेराय नांगौ। जेन'बा जोंथ' बेरायो मा मोनो। बेरायनानै जेनबा मानि थाखाय जों बेरायो नोंथांनि बायदिब्ला मानो बेरायो खोनथानो हागोन गुसुङै
बिदिनो ओ एसे कनफिदेन्दफोराबो बारायो ओमफ्राय ओ एन एनभारमेन्टफोरखौ मिथिना मोनो न'आव थाबाय थास्लाय स्लाय गुबुनाव थांना नायबा माबायदि जायो एसे अ माबा मोनो आरो साहस मोनो जेनेबा
अ
मिथिना मोनो
उम आरो जों बेरायोब्ला जोंनि गोसोफ्रा मा होनो सो रां मोनोना जेन'बा जोंनि सानफ्रोम मावबाय खामानि मावबाय थानाय बा माबा मोनसे मावनाय बिजि न'आव थाबाय थायोब्ला एसेबाबो ओ मा होनो ओ बिदि ओ नोंनि माइनआ थिग थाया नालाय आमफ्राय बेलेकाव बेरायहैबा औ औ बेरायहैयोबा ओ नोङो गोसोखौ सान्थि फ्रि मोनो आरोना माने एखायनो बेराय नां गौ आरो बेरायनानैबो जों ओ
गोबां ओ मा होनो मिथियै बाथ्राफोरखौबो मिथियो जागाफोरखौ मोजां माने जागाबो नुयो ओमफाय
बारहावा
औ औ
आरो बेरायनानैहाय जेन'बा जोंनि ओ जेन'बा जोंनि बर' हारिनिनो गोदोनि जे ओ माहोनो बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ नायहैनो हायो थांनानै
औ औ
बेयावथ' नुफेरै जेन'बा जों खोनायोल' खोनायोल' ना थाय खोनानायजों नुनायजों आलादा जा जायो नालाय थांनानै नायहै बा साबसिन जायो जेनेबा गोमालां नो हमनाय बुस्थुफोरखौ जोङो नायहैयोबा खालामलायनो हायो नालाय नायनाय जों आरो ओ मेगनजों नायनायजों आरो ओरैनो फरायनानै मोननाय जों आलादा जायो नालाय बेफोरखौबो हैनो हायो आरोना नायनानै गियान लानो मोनो लानो हायो आरो। नुफेरै बुस्थु फोरखौ नायनानै
ओमफ्राय नोंथाङा मा बेरायनो मोजां मोनो ना?
औ मोजां मोनो ओमफ्राय नोंथाङा अबावबा बेराय फेरबाय नामा
औ आंबो बेरायो बिदिनो बारा गोजानाव थाङा इदिनो खाथियाव खाथि खालायावहाय बेरायो आरो।
औ ओ मा मा जायगायाव बेराय फेरखो?
आंथ' बेरायनाया बिदिनो ओ आउट अफ आसाम माने आसामनि बाहेरायावबो थांबाय आरो। ओमफ्राय इण्डियानि बाहेरायावबो थांबाय एसे एसे बेरायबाय आरो। बेरायहैबाथ' गोसोखौथ' मोजाङैनो मोनो माने बेलेग बेलेग मानसिफोरजों बिसिनि रायलायनाय
सन जायनो मोनो
मोजां मोनो आरो बेरायनो।
औ।
बेरायनायजोंबोथ' जों गियान बुथुमनानै लानो हायो ना ने।
औ हायो।
बेरायनानैबो जों मोनथियै मोनथियै बुस्थुफोरखौ मिनथिनो हायो।
औ। नोंथाङा बेरायनानै मोजां मोननाय ना गोजानाव?
औ बेरायनानैथ' मोजां मोनो गोसोखौ फ्रि मोनोना।
औ मोनो। औ।
दुखु दाहाफोराखौ माने दुखु दाहाफोर थाबाबो स्रां थाङो आरो बेरायनो मोनोबा।
औ बावगारो बेरायनो थांबाथाय उम।
मे जैन माबाफोरखौ मा होनो ओ बिदिनो माब्लाबा माब्लाबा गासैबो खामानिफोरखौ गारनानै आरो थांनो हायो आरोना बेरायनो थांनांगौ। समलाय लानानैहाय।
ओ।
नोंथाङा मा सानो बेरायनांगौ ना बेरायनाङा माने? जोङो
बेराय नांगौ।
बेरायोबा
ओस ओ माने जोङो उनाव ओ दा बैसो थानायावनो बेरायना लानांगो।
औ।
बोराय बुरै जाबाथ' बेरायबाय थानो मोना।
उम बेरायनांगौ बेखायनो।
औ टाइम थानायावनो सम थानायावनो बेरायना लाखानांगौ आरो।
औ नंगौ होनबा दोनथ'नायसै दिनै।
औ दे नोंथां।